औ खोनादों
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर' फोरनि दोरोङारि जानायनि सायाव आं सावरायनो नागिरदों बर'फ्रा मा माखौ जायो आरो मा माखौ लोङो बेनि आयदानि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन्ना नोंथां? औ। औ जोङो दोरोङारि जानाय होनब्लाथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जों दोरोङारि जोङो बर'फ्रानो ओंखामखौनो जायो नङा होमबा ओं खामानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदार नङा होमबा? ओं जानानैनो जिउ खुंनानै जों थायो। थिग बिदिनो बर'फ्रा ओंखाम जानायजों लोगोसे जोङो ओंख्रिबो जाफायो ओंखाम जों लोगोसे नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंनि गाहाय ओंख्रि होननानै बुङोब्ला खुमब्राजों दाउजों, सबायजों दाउजों बिदिनो नार्जिजों अमाजों नङा होमबा। बेफोर जोंनि ओ जाग्रा खायद' आरो बर'फ्रा बेदरखौ जानो मोजां मोनो। थिग बिदिनो खुमब्राखौ जोङो नाजोंबो जायो सबायखौबो जों नाजोंबो जायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो गोबां ओंख्रि गायनानै जायो जेरै खुमब्रा लाव, भिन्दि बेफोरखौ जोङो जोंनि ओंखामजों लोगोसे जों जाफायो आरो।
औ
बिदिनो जोङो ओ लोगोसे खारैबो जायो जों नङा होमबा
औ
बिदिनो गोबां ओंख्रिजों जायो मैथाफोरजों जेरै एसे एनै सारलानानै होनानैबो जों जायो नङा होमबा नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय आं मोनसे खोथाखौ सोंनो सानबाय
औ औ।
जेनेबा जोंनि बे जाग्रा आदारा जोंनि थाखाय अरायबो गोनांथार नङा होमबा? मानसिया जिउ थांना थानो थाखाय जोंनो जाग्रा आदार नांखागौ नङा होमबा?
औ औ।
मानसिया जुदि जाया लाखोना थायोबाथ' जों मानसिया बा दिन आरो स्नि दिननि गेजेरावनो थैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जों जानो हायाबा जोङो स्नि दिन आरो बा दिन आरो स्नि दिननि गेजेरावनो जों मानसिया जिउ गोमायो आरो। थिग बिदिनो जोङो जानायखौ जोंनि गोनांथार मोजां जोंनि देहायाव अराय बो गोनां। नङा होमबा नोंथां? जोङो जानाय जों लोगोसे जोङो बे खारै-खारदैखौबो जों जायो नङा होमबा? खारदैखौ जोङो सबाय ओंख्रियावबो होलायो बिदिनो जोङो लोगोसे जोङो बिथिं ओ जोङो फाथोफोराव जेरै फाथोजों मोननाय जों नार्जि अमा नङा होमबा बेयाव जों एसे गारलानानै होनानै जायो। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय मा मा आ आदारखौ जेनेबा बांसिन जायो आरो
आरो लोङो बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो जेनेबा जोङो खारैखौहाय बोरैहाय बनायनानै जों जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन नोंथां ओ खारै होनोबाथ' मा होननो नोंथां सरासनस्रा माने मा होनना बुङो बे थ' ओ खारैया मानिफ्राय बानायनाय जायो होमबा नोंथां माने जोङो उम सिगाङावनो जों माने थालिर फस्ला जे नोंथां खोनादोंना हेल' अ थालिर थालिर थालिरनि बिफां
औ
थालिरनि बिफांखौ जोङो अ खारै बानायनायनि सिगां जों थालिरनि बिफांखौ दानफायग्रोबाय। दाननायनि उनाव जों फिसा फिसा सिनखावना लानाय जायो थालिरनि बिफांखौ। ओ थालिरनि मादा होनना बुङो माने थालिरा माने गासै बाहागोआनो माने खारैयाव जाजोबो आरो थालिर बिफांखौ सिनखावना लाबाय बा बेनि मादाखौ दाननानै जोङो फिसा फिसा खालामनानै सानदुङाव फोरानना लायो नोंथां बे फोरान फोरानखांनायनि उनाव माने अ मा होनो बेखौ अ सान्दुंजों मोजाङै रानजासिम दोननानै बेखौ माने हा सावनाय जायो आरो। सावनानै बेखौ माने हांगार खालामो हांगार खालामबानो बे हांगारखौ जोङो माने सरो आरो सरबानो बेखौ खारै महरै मोननो थाङो नोंथां।
औ
बिदि आरो दाथ' जों आ जों नुनायाव माने थाइगिर फिथाइ नोंथां थाइगिर फिथाइखौबो खारै खालामग्रा जानो ओ खारै खालामनाय नुबाय आरो बेनिफ्राय औ औ एनिफ्राय ओम गोदोथ' थालिर बिफांखौनो बांसिन खालामोन दानिया थाइगिर फिथाइखौबो खालामग्रा जाबाय बिनिफ्राय आ आरो मा होनो बेखौ मैदुफुल मुथ्रु बिफां बेखौबो खालामग्रा खालामनायखौ नुनाय जाबाय आरो दा दा बिदिनो खारैखौ बिदिनो बानायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओरैनो गुबुन आलादायै बा गुबुन ओ बिफां बा लाइफांफोरनिफ्राय खारै खालामबावनायखौ नुयो नामा?
औ नंगौ नोंथाङा सैथो खोथाखौनो सोंदों जोंनि साइडआवबो आथिखालाव बै जे मोनो सिबिं बिफां नङा होमबा?
औ औ
सिबिंनिफ्राय जोङो बेगरफोरखौ जिरख'खांनायनि उनाव जोङो जि बासा थालाङो नङा होमबा जाब्रा
औ औ
बेखौ जोङो अरदों सावनानै जोङो हांगार मोनो बे हांगाराबो जोंनि थाखाय खारै जायो आरो लोगोसे जोङो फाख्रि बिफांनि बिलाइ फाख्रिनि बे बिगुरफोराबो खारै जायो आरो बेखौबो जोङो बर'फोरा बेखौबो सावनानै बेखौबो खारदै खालामनानै लायो माने हांगार जाना थाबायना बे हांगारखौ जोङो दै साबस्रोना दोननानै जोङो बेखौ अदा खालामनानै दोनो आरो बेखौ बस था बा मायावबा जोङो प्लास्टिकनि बस्थाफोराव जोङो बोनथुमनानै दोनो जेब्लासिम नोंथाङा नांगौ जायो अब्लासिम जोङो बेखौ माबानानै लायो आरो जेनबा जोङो बेखौ जोङो खारदै बनायो आरो दै नां होनानै जोङो खारदैखौ मोनो आरो। औ बिदि बनायो आरो लोगोसे जोङो नोंथाङा बुंना बेसर साबाजोंबो बिदि खारै बनायनायखौ जों नुदों आथिखालाव बेफोर रखम बायदि खालामनानै जों जायो आरो आरो जोङो जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बर'फ्रा ना दाथ' दैज्लां बोथोर जों ना हमनानै जायो नङा होमबा जोङो दा दुब्लि फोथाराव थांनानै खांख्राइ साम' बिदिनो ना फिथिख्रि बिदिनो आरो गोबां नाखौ जों हमनानै जायो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय नोंथां मा मा नाखौ हमनानै जायो जों जेरै दुब्लियाव मोननाय मा मा नाखौ हमनानै जायो?
ना बुङोबाथ' नोंथां ओ दा नैबे दा जोंनि दुब्लियाव ओ
औ
माने जेखाइजों गुरनाय ना ना ना फिथिख्रि मोनो अ सें ना ओइ गोरिना खावैना बिदिखौ मोनो मोननानै माने अ ओइ ओ खेबसेयैनोथ' जाजोबनो हाया नालाय नोंथां ना खो मोननायाबो एसे बुरजायै मोनोबाथाय खेबसेयैनो जाजोबनो हाया बेखौ मा खालामो ओ फ्राय ओ माने ओ जिखिनि हायो बेखौ संनानै जाबाय बिनि उनावहाय बेखौ माने औ जियायना दोनबाय बा ओ गोबाव गोबावै जानायफोरा ओ एसे थैबोय नालाय नाफोराबो थैबोयबा बेखौ जोंनिया माने सान्दुंवाहाय मोजाङै फोरानना दोनो। फोराननानैनानै दो फोराननानै दोननायनि उनाव बे मोजाङै जेथिया रा-रानगोन रानोबा बै माने ओ ना गोरानखौनो जोङो मा खालामो ओ रुदुबना जानाय होनना बुङो जे। खारैजों बिदि खालामना जायो आरो नों थां माने ओ बिखौ खारै जानाय जायो आरो बिदिहाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावथ' अथ' नाखौ मोनो जानांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जोङो नाखौ जोङो मोनो होननानै जों बुंब्ला गोदोनि बायसा जों मोननायखौ जों नुनो मोनला आथिखालाव। मानोना आथिखालाव रासायनारि जोङो मेडिसिन नङा होमबा दुब्लि फोथाराव जों माइआव होनाय जायो। जायनि थाखाय नाफोरा जोंनि बे दुब्लि फोथाराव थानो हाया जालाङो आरो। आरो लोगोसे जोङो बिदिनो जोङो ट्रेक्टरजों एवनाय जायो नङा होमबा। ट्रेक्टरजों एवनायनि जाहोनाव जोंनि हाया गुन्दै जालांनायनि उनाव नाफोराबो खांख्राइफोराबो गेब्लेलांजोबो। बेयाव जायनि थाखाय जोङो नाबो खुसियाबो खांख्राइबो जोङो मोननो थांला खम जालांबाय आरो बेखायनो ओ जों दुब्लि फोथाराव बिगा बिगा दुब्लियाव गोदोथ' जोङो ना नागिरबानो ना मोनजायोमोन। खांख्राइ नागिरब्ला खांख्राइ मोनजायोमोन आथिखालावथ' जोङो खांख्राइखौबो बायना सो जानो गोनां जायो नाखौबो बायनासो जानो गोनां जायो। बिदिनो जों दुब्लिनि मोननाय मिथिंगाजों मोननाय बे
नाफोरखौ जोङो मोनजानो हालया आरो खम मोनजायोसै आरो। गोदोथि अ जोङो बोथियाना मावाना फिथिख्रि ना होमबाला जोङो गोसोखौनो जेनेबा हमनो हमनो जायोमोन दुब्लि फोथोराव हाबबानो आथिखालावथ' हमनो लुगैबाबो जों नाखौनो मोना।
नाखोनो मोना।
बेनि थाखाय जोङो नायनि अनजिमाया खमायलांबाय आरो जोंनि मो हामा सबका बे जोंनि बर' ओनसोलाव आं बेखौ नुयो नोंथां माने जोंनिया जेनेबा आमथिसुवानि सिगां जोङो ओ ना हम दुब्लियाव फोथाराव जों ना हमनो मोना खदाल जावनो मोना ना जोंहा फोथायनाय दंमोन नङा होमबा नों
औ औ औ।
जेब्ला मानो थाखाय बुंदों बेखौ गोदो गोदायफोरा आबौ आबौफोरा मिथिखानानै बेखौ बुंदोंमोन जायनि थाखाय जोंहा माने आमथिसुवा जानाय समाव जोंनि नाफोरा फुवान होयो जेनेबा बिदै
बिदै जायो औ।
अब्ला बे नाखौ जुदि नोङो बिमाखौनो जाना होयोब्ला नङा होमबा नोंथां अब्ला बोरै फोलेर बारिगोन बिसोरो बेखायनो जोङो जोंनि ओनसोलावबो बि फोरखो खालामिया मो जां आरो मोनोना बिसोरखो फोलेर बारिहोब्लासो नोङो गोबां ना मोनजागोन नों मासे ना खौ नोङो माबाबानो हाजार पास हाजार मासे नाया पास हाजार तिनि हाजार फुवान होयो जेनेबा मासे नाया।
औ।
अब्ला नोङो गाव हारसिंनो जुदि जायोब्ला बेथ' नों गोबां फिसाखोनो जाफाजोबनाय जाबाय नङा होमबा?
औ।
जायनि थाखाय जोङो दुब्लि फोथाराव ना मोनैयाबो बेबो मोनसे जाहोन आरो होननानै आं सानो आरो बेखायनो गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बुजिनांगोन आरो जेनेबा जों जायो जानायखौ जों बादाया नङा होमबा बेखायनो जोङो बेफोरखौ खालामोब्लाला आं मोजां मोनो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो मानोना जोङो बेखौ होबथानांगोन आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि ना गुरनाय एरिफोरा आथिखालावबो सोलियोना ना गुरनाय सेन सानाय खखा सानायफोरा।
बेथ' अ नोंथाङा दा जेरै बुंदों बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो सलियो नाथाय ओ जोंनि जोंनि इसे ओ गोजान आरो माने अ पनद्र' बार' किल'मिटारसो गोजान मोनसे जायगा दङ' बेहाय ओ दानि जे जि नोंथाङा मोनसे खोथा बुंलांबाय माने आमथिनि उनावहाय माने ना जानो मोना ओ नाखो गुरनो मोना बिदि नेमखौ बिथांमोना दासिमबो फालियो माने बे बे जायगायावहाय माने ना गुरहैबा बा खुसिया बोनहैबा बा ना हमहैबा ना सारहैबा बिथांमोना ओ फाइन हिसाबै हमनाय जायो औ फाइन हिसाबै हमनाय जायो औ औ नङाबाथाय ओ हाग्रा बिफाननो माने गथायना होनाय जायो आरो मानसिखो बिदि खालामो नोंथां दा अ बिदि खालामनाया मोजाङानो जादों। बिथांमोननिया जिहेथु जोलै बारायनायनि मोनसे सुबिदा थाहैयो।
औ नोंथां औ नोंथांनिफ्राय आं मोजां खोथाखौ मिथिना मोनदों। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ बे खिनियाव दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दे नोंथां दे दे ओ।
गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों दे।